औ अ अ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथां औ आं नोंथांजोंहाय जोंनि बाथौ धोरोमनि खेराइ फोरबोनि बागै सावरायनोनो ना नागिरदोंमोन नों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
बे फोरबोआ जाहैबाय धोरोमजों लोब्बा थानाय बर'फोरनि देरसिन फोरबो आरो खेराइ फोरबोहाय बाथौ धोरोमाव बर'फोरनि बाथौ बोराइ बोराइ बाथौखौ सिबिनाय बावनायनि गुदिखौ खालामनानै बे फोरबोआ जोनोम जादों आरो ना खेरायसो ओहोम खेराइ होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ जोङोहाय बेखौ बर' गामियाव ज' ओ जयै खुंनाय जायो आरो खायफाबा ओ गाबा गाव न' खरफ्राव माबाफोर माबा मोनसे लोमजा साजा जायोब्ला बेफोरखौहाय नायनि थाखाय बेहाय बेखौहाय खुंनाय जायो आरो ओमफाय सिगांङावनो आं फोरमायनो सानदों बे फोरबो फालिनायावहाय मा मा दामजुफोर बाहायनाय जायो आरो ना बेखौ खोन्था फोरमायग्रोनो सानदों खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओ जरासे खाम नांगौ जायो आरोना बेनिफ्राय सिफुं जरासे जथा जरासे थुंग्रि गंसे जरासे नांगौ आरो ओमफ्राय दाहाल गंसे नङाबा जरासे बिदि नांगौ आरो आमफाय बे फोरबो फालिनायावहाय जोङो ओ माखासे मुवाफोर नांगौ जायो बेफोर मुवाफोरखौ आं खोन्थाग्रोनो ना नागिरदों सिजौ बिफां नांगौ थुलुसि बि फां नांगौ आरो औवा बिजौ नांगौ बिफांनि बिजौखौ ओमफ्राय माइरं गुन्दै जिदाइन जरा खांख्लानि बिफां मोदाय खांख्ला होनो आरोना जोंनियाव जराथाम मोखोना बिफां औवा गुबै थब्रै नांगौ आरो मैखुन
मोनगु दुब्रि हाग्रा सनानि आस थाम गंसे लाइजौ नांगौ थालिर लाइजौ थालिर फिथाइ गय फिथाइ फाथै सिन्दुद दुहुप दुना खुन्दुं आवा गुफुर थाव गुबै बै ओमफाय जेवारिबाथि माइरं जौ जरा से लथा खुरै ओमफाय ओ खुन रायदों एबा कारला बेन्दों गाम्बारि खामफ्लाय बेफोरखौ नांगौ आ आरो जायना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय बे बेवहाय सोर सोर मा सुबुंफोरा बाहागो लायो होनबा आं बेखौ खोन्थानो सानदों सुबुंफोराहाय गिबियावनोहाय जोङो जे गिबि बाहागो लाग्रायानो जाहैबाय दौदिनि मोस जाय मोसायो बे बेनि ओमफ्राय अजा नांगौ दौरि नांगौ दौरि हारसा दौरि बर' दौरि आरो बेनि अनगायैबो जेरै बेजों दामग्राफोर दामगिरिफोर जेरै खाम जथा सिफुं दामग्रा बिसोरखौबो नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो ओ माखासे गामिनि मोसा मोसागिरिफोर आरो बे दामग्राफोरजों मोसाफाग्रा दौ जुमि मोसाग्रा माखासे सुबुंफोर नांगौ आरो जायो। ओमफाय बेख' बेखौहाय जोङो गामिनि गेजेर जेरै गामियाव खुं ङोबा गामिनि गेजेर बाहागोआव गामिनि गेजेरफोराव खुंनाय जायो आरो बे मोसानायावहाय जोंनियाव मोन जिदाइनथा जोंनियाव मोसानाय दं आरोना।
औ।
फालिनायावहाय। बेफोरो जाहैबाय जेनेबा बाज बाथौ गिदिंनाय मो सानाय ओमफ्राय सर्ट सलि मोसानाय जायो आरो कफ्रि सिबनाय मो सानाय ओमफाय गा खोजोमा फनाय मोसानाय ओमफ्राय गान्द'ला बोननाय मोसानाय सा गोलाव बोनाय मोसानाय मुफुर गेलेनाय मोसानाय दं आरो नाव बोननाय ओमफाय खामाव बारखोनाय थाउ थै दाउ थै लोंनाय बेनिफ्राय मोसाखावरि मोसानाय दं आरो बेनि अनगायैबो थुंग्रियाव मोसानाय दं मावउजि मेमब्रायनाय दं बिदि दं आरो जोंनियाव मोसानायाहाय। बेफोर मोसानायफोरनि बागै आंङो एसे फोरमायलांनो सानदों नोंनियाव जेनेबा मारै मारै मोसानाय बाथौ गिदिंनाय जेनेबा बे बाथौ गिदिंनाय मोसानायाव खाम सिफुं जथानि देंखोजों दौदिनिया बाथौ ऊंनिनि बिन्दो जेरै बाथौ थायोना बिनि सोरगिदिं गिदिङो आननानै मोसायो आरोना। आमफाय खोजोम उम खोजोमा फनाय मोसानाया जाहैबाय दावहा थिलियाव सुथुरखौ माबोरै फोजोबस्रांनांगौ बेखौ दिन्थिनानै दौदिया मो दौदिनिया मोसायो आरोना। नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
आ बेनिफ्राय गान्दोला बोननाय बे मोसानायाहाय मानासो एबा मानास मान नासा मोदायजों सोमोन्दो दं आरो ना दौदिनि बे मोसानायजों सुथुरफुखौ होबथानायनि राहाखौबो मोनदांनो हायो। आबिनिफ्राय जोंनि बे सागोलाव मोसानाय दौदिनिया बे मोसानायनि गेजेरजों दावहानि थाखाय थाग थियारि जानायखौ दिन्थियो आरो अ ब्ला खुंगुर मुंनि सासे बोदला मोदायजों बे मोसानाया सोमोन्दोआ दं आरोना। बे मोसानायाव माखासे सुबुंफ्रा महाभारतनि लैथो सायाव जाथायजों रुजुनानै दिन्थिनो नागिरो आरो, खोनादों ना?
औ
उम बेफोरबायदिनो जोंनि मोसा-मोसायो आरो मोसानायनि बागै आं एसे खोन्थाबाय ओम फ्राय माखासे मोदायफोर बेहाय मा मा मोदायफोरखौ फालिनाय जायो आं बेखौ खोन्थालांनो सानदों बाथौ बोराइ एबा खुरिया बोरायखौ फालिनाय जायो आरो आइलि, आग्रां, ओमफ्राय खैला,
जायासै आंना म‌बाइलानो
साखन्द्रा, संराजा, आइ खुं ग्रि, मान्दारि, रोनसोनद्रि एबा रोनफाग्लि, बुरि बोरलि बुरि, लावखार गसाय ओमफ्राय लबाब बाद बाद'सा बिसोरखौहाय जोङो बे माबायावहाय फोरबोआवहाय फालिनाय जायो आरो। ओम बे जोंनि बे बर' समाजाव सोलिनाय धोरोमाव सुबुं फोरबोनि गेजेराव खेराइ फोरबोआनो देरसिन आरोना। बे फोरबोनि मादाव बाथौ बोराइखौ सिबिनायजों लोगोसे खाम सिफुं नि हरखाब गोमनाय देंखोजों दौदिनिया बयबो सुबुंफोरा मोसा नो हायो आरो। बे खेराइ फोरबोआव दौदिनि मोसानाया सानसुमै भारतनि गोजाम बांसिन धोरोमनि मोसानाय होननानैबो जोङो बुंनो हायो आरो, खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
बेखौ गोख्रैयैनो बुंनो हायोदि बर'फोरा हारिमु मोसानाय आयदाफ्राव खेराइ थिलियावनो ओ खोरोमखांदोंमोन आरो। दौदिनि आयदानि ओ आयदायाव मोसानायनि बर'नि मोसानाय आयदा गुबै गेवलांसारनाय खाबु मोन्दोंमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय बेनि गामियाव फालिनायनि अनगायैबो जोंनियावहाय ओ जेरै सि न'खराव बा न'खरनि गोजायै मोनसे खेराइ फालि फोरबोखौ फालियो आरो बेनि थाखाय जों मा होननानै बुङोब्ला जेरै न'खराव लोमजा सोम-साजा जायोब्ला बेफोरनिफ्राय बेराम आजार निफ्राय बारग'नो थाखायबो जोङो न'खरनि गोजायै बेरामनिफ्राय बारग'नो जोङो न'खरनि गोजा खुंनाय जा यो। नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा? फोरमायनो हागौ
माखासे रायजो जानायफोरनि सोमोन्दैनो आङो सावरायनो सानदों। दा जोंनि बर' हारि फोरनि रायजो जानाया ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बेबायदिनो दासिम गोदो गोदाय सुबुंफोरनि रायजो जानाया एसेग्राब मानि मा होनोमोनथाय ओ दानि बायदि नङामोन आरो। मानो होनबा गोदोहाय मा सोलोंथाइ गैयामोन नालाय दा जोंनि ओ ओ बर' हारिया गोदो गोदाय मा गोग्लैसोनाय हारिबाबो मा जोंनि हारि बर' हारिया मा गावबा गावनि राव, हारिमु, धोरोम, माखासे आसार-खान्थि बेफोरो दङ'मोन आरो। दा जोंनि बर' फोरा गोदो गोदायावहाय मा जेनेबा ओ माखासे गेलेनायानो होन जोंनि बर' हारिनि माखासे गेलेनाय बा जानाय-लोंनाय, गाननाय-जोमनाय बेफोर मा गावबा गाव दंखायोमोन आरो, दा बेफोर जोंनि माखासे बर' हारिनि बेफोर आसार-खान्थिखौ मा गुबुन हारिफोराबो खायफा खायफा मा ओ नायनानै मा खायफा सोलोंनानै बा जोंनि माखासे ओ आंगो गेलेग्रा गेलेनाय गेलेमु फोरखौ बेफोरखौहाय मा गुबुन हारिफोरा माखासे ओ गावसिनिसो हारि होननानै मा गावसिनिसो ओ आंगो गेलेमु बा जाग्रा बेफोरबायदि होननानै मा गावसिनि मुं होना नै लादों आरो दा जोंनि बर'फोरा गोदो बेखौ एसेबां माने गोसो गैयामोन आरोबा गोसो होआमोन आरो जेनेबा गावनि राव हारिमु धोरोमखौ जो एसेबां फोथांना लाखिनांगौ बेखौ माने ओ गो दोनि सुबुंफोरा एसेग्राफमानि गोनांथि होआमोन आरो, जायनि थाखाय मा गुबुन हारियासो मा खालामोमोन गावसोरनि मा आंगो खालामनानै लाहैदोंमोन आरो दा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा मा गेलेनायाव होन गासैबो बिथिङावनो मा जेनखायामोन आरो आखा फाखाखामोन दा आथिखालाव नाथाय जोंनि बर'फोरा बेफोर सोलोंथाइ मोननानै बा बेफोरनि फारसे सांग्रांथि जाबोबाय आरो दा जोंनि बर'फोराबो मा गोबां बेबायदिनो बिथिङाव खेला गेलेनायावनो होन ना ओ जेरै फुटबल खेला ओ बक्सिं खेला माखासे गोबां खेला फोराव जोंनि बर'फोराबो गोबां जायगा आवग्रिनानै लानानैबा गावनि न'खरखौ जोंनि बर' हारिखौ ना न'खरजों लोगोसे समाजखौ समाजजों लोगोसे मा जोंनि बर' हारिखौनो मा मा होनो सिनायथि होनानै मा मुंदांखा खालामलांनायखौ नुनो थांबाय दा गेलेनाय बिथिङावल' नङा जोङो मोसानाय बिथिङावनो होन गा ओ बेबायदिनो मोसानाय बिथिङावबो जोङो ओ जोंनि हारिखौहाय मा सिनायथि होनो हादोंबो मोसानायनायनि गेजेरजोंबो नङा होमबा नोंथां दा गोबां बेबायदिनो ओ मोसानानैबो गोबां देरहासार जाबोबाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा आरोबाव बेबायदिनो खायफा मेथाइ खननाय बेजोंबो जोंनि हारिखौ सिनायथि होगासिनो दं नङा होनबा नोंथां दा
बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जुदि बेफोरबायदि ओ ओ साननाय हनाय गासेयावबो जुदि दावगानाय मोनोब्ला गोदोनि मा होनोमोनलाय ओ सुबुंफोरा दानि बायदि दा जेसेबां जौगादों बेनि आरोबाव जौसिनावहाय दावगालांगौमोन होननानै साननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोंनि बर'फ गोदो गोबां गुबुन हारिजों थगायजायोमोन। जेरैहाय मा ओ नोङो बे ओ एम्फौखौ नोंथाङा मिथियोना एम्फौ फिथोब दा बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो इन्द- इन्दि खुन्दुं मोननो हायो। दा बे इन्दि खुन्दुंजों जोंनि बर' फोर गोबांसिन दायो जेरै गोदोनि दिनावथ' गोजां बोथोरावहाय जोमनो थाखाय बेबायदिनो उल साद सादोर जोमग्रा आरो बेबायदिनो गिदिर गिदिर बिसिना सादोर बा माबा मोनसे ओ दख'ना जोमग्रा बेबायदि दानानै लायोमोन ना दा बेबायदि इन्दि खुन्दुंआथ' ओ जोंनि थाखाय बिराद दाम गोसा दा बेखौनो मा खालामोमोन गुबुन जाथिफोरा गुबुन हारिफोरा मा फैनानै मा दाम खम खमनि बायनानै लाङोमोन आरो दा बिसोर खोन्थायामोन। मोन जे बियो एसेग्रा बेसेन गोसा मुवा होननानै दा बेखौहाय गुबुन हारिफोरा मा खम समावनो मा लाङोमोन थगायनानै जोंनि बर'फोरखौ ओरैनो थ थगायनानै लाङोमोन बाट गावसिनि गावसोर माबा मोनसे दाम खमनि मुवा बेसाद लाबोनानै बे मुवा बेसादखौ होनानै जोंनो बर'फोरनो थगायोन। दा बर'फोरा मायाव थगायजायोमोन होनबा जोंनि बर'फोरा मा गोदो गोदाय जौना जौ बेदर बिदियाव गोदोना थायोमोन आरो दा जोंना मा जौ मोनलोंबानो जायो बेबायदि आरो ना जौ बे बेदर ना बेफोरखौ मोनलोंबानो मोनजाबानो जायो दा गुबुन हारिया मा ना बेदर जौजोंनो बेफोरखौ सोलायलाबायनानै लाङोमोन आरो गोदो गोदाय ओ दा बिनि उनावहाय लासै लासैहाय जे मिथिलांबाय जे इन्दि ओ बेफोरबायदि इन्दिनि खुन्दुंफोरा जोबोद बेसेन गोसा जिफोरा बेसेन गोसा बेफोरखौ मोनथिनो हमबाय। दा बेफोर इन्दिनि ओ माखासे गस्ला खट बेफोरखौनो दा जेनेबा गोबां गिदिर गिदिर मा ओ मानसि फोर बे आलासिफोरखौ मा सनमान होनायाव बेफोरखौ दा बाहायनाय नुनो थाङोना नोंथां? दा मानो होनबा बि इन्दि खु खुन्दुं आ मा गोलोम बोथोरावबो गाननो थाखाय देहानि थाखाय मोजां आरो गोजां बोथ थोराव बे मा गोजांनायनिफ्राय रैखा खालामो आरो दा जोंनि बर' फोरा जे गोदो इसिग्राब माने बेबायदि लोंला जाला बेफोरखौ जुदि नांथाबनानै थायामोन। ना आरोबाव दावगागोन बेख खौहाय जोङो साननो हायो दा ओ जोङो बेबायदिनो ओ बर'फोरा दा सोलोंथाइ बिथिङाव गासैयावबो दावगानानै मा गोबां दावगाबोगासिनो आरो दा जोंनि गेजेरावहाय बर'फोरनि गेजेराव बांद्राय ओ बेबायदि गैज रोङिखौ बारा गोरिब अखौहाय जोङो बारा नुनो थांलिया जोङो साख्रि बाख साख्रिल' नङा साख्रि बाख्रि गैयै लाइमोनफोरानो गोब गोबां मा आबाद मावनानैबो जोङो दा लाइमोनफोरा जिउ खांगासिनो आरो गाव गाव आखाइनि हाबा मावनो फोजोंबो मा गावनि जिउखौ ओ दालांगासिनो दं आरो रावबो सुबुानो मा सा साख्रि बाख्रि गैयालासे मा ओ ओरैनो बेखार थानायखौ जोङो नुनो थांलिया आरो दा बेजों जोंनिया मा ओ मोनसे गामि हारि गासिबो मा लासै लासै दावबो दावगाबोगासिनो दङ नङा ओमबा नोंथां? दा आरोबाव बेबायदिनो जोङो बांसिनै दावगालांगोन बे आरो जोंनि ओ बर'फोरा जेन'बा गासैबो बिथिङाव जि दानाय लुनायावबो आखा फाखाखामोन नालाय नङा ओमबा नोंथां? औ दा नोंथांजोंहाय सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दा नोंथाङाबो जोंनि